हेलौ औ।
नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ औ फ्रिनो दंथ'यो दे ओं।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं कल खालामदोंमोन।
औ औ सावराय
औ जों होमबा आयदाखौ मबाइल फननि गेजेरजों लानोसै।
लानोसै औ औ।
औ जोङो मबाइल फनखौ होनोब्ला मोजां मोजां बा गाज्रिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ औ। ओ मबाइल फन होननानै बुङोब्ला जोंहा मबाइला जोंनि जेनेबा मा होनो बेखौ आथिखालावथ' बयनिबो आखाइ आखाइ थाखायोोना मबाइला मबाइला जादों मोनसे माने इलेक्ट्रनिक मिडियानि मोनसे पार्ट आरो बे खौहाय जोंनि गासैबो सुबुंफ्रानो लायो आरो। दा जोङो गोदोनि समावथ' जोङो जेब्ला उन्दै उन्दैमोन बे समाव बिदि मबाइल फोरखौ म स्क्रिनटाच मबाइल बिदि एनड्रयद मबाइल बेफोरबायदि गैयानो खामोन आरो। खालिनो माने केपेक मबाइल बेफोरखौ बायदिसिना नुनो मोन्दोंमोन आरो उन्दै समाव। आमफाय दा जोंनि मेगनाव माने बिदि एनड्रयड मबाइल ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। ओमफाय बयनिबो आखाइ आखाइ दाथ' नुसैयानो। जोंनि मैगनावनो माने बिदि टु जिनिफाय थ्रि जि फरजि फाइभजि बिदि ओंखारलांबाय थानाय जोङो नुनो मोनबाय थादो आरो।
औ।
बेफोरबायदिनो मबाइलनि गेजेरजों जोंहा गोबां खामानिफोरखौबो माने गोरलैयैनो मा मावनो हायो। जेरै ओ गोजान जायगानि सुबुंफोरजों जोङो खौरां लालायलायनोबाबो गोदोनि समावथो जोंहा ओ गेजेरजोंसो बिदि बा पस्टफोरनि गेजेरजोंसो लाइजामफोर हलाय लायनानै खौरांफोर लालायलायोमोन ना हमनानै ला सोरनिबा न'खर खराव माबा मोनसे जादोंबाबो बेखौ पस्टनि गेजेरजोंसो खिन्थाहरोमोन बेसेबा गोबौ टाइम लायोमोन आरो। दा बेखोथ' सफैनाया् गोबां टाइम लाखायो नालाय। नाथाय आथिखालावथ' जोङो जुदि माने एसेबां मानि टाइम नांला आरो दसेनो फन हरनानै रायलायनो हाबाय बा ओ जोङो भिडिअ कल खालामनानैबो नायलायलायनो हानाय बेफोरबायदि गोबां सुबिदा जानानै फैबाय। दा मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो जेरै
जोङो मबाइलनि गेजेरजों न'आव जिरायनानैनो बबे जायगायाव मा जानो थांगासिनो आरो बै जायगायाव दिनै मा जादों माबाफोर जाथाइफोर जादों नामा मा? दिने बोथोरा माबादि जानो थांगासिनो बेफोर गासिखोबो जोङो न'आव थानानैनो न'आव जिरायनानैनो मबेलनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो जोङो मबाइलाव ओ भिडिअफोर बानायनाय बा भिडिअफोर नायनाय बेफोरबायदि खामानियाबो गोबां गोरलै जानानै फैबाय। आरो जोंना बे आखाइ आखाइ मबाइल थानाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरानो निउस फरायनोबो गारबाय होननानै बुंजायो आरो।
गोदोनि समावथ' जोंहा बयबो माने जाय लेखा फोरोंबा फरायनो गोरों सुबुंफोर बिथांमोनहा निउस फरायोमोन दा निउस दा बिथांमोनाबो माने बै निउस निउस खोनासंनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय। जाबाय आरो आरो दा जोंहा मबेलखौ फारसे बिथिंथिंजाय नायब्ला मोजां आरो फारसे बिथिंथिं नायब्ला गाज्रि। होननानै बुंजायो जेरै मोजांनि थाखाय बाहायोब्लाथ' मोजाङानो जाखागोन आरो गाज्रिनि थाखाय बाहायोब्ला गाज्रि जायो। होननानै बुंनो हायो आरो दा मोजांनि बिथिङाव नायब्ला जोंहा बे फोरबायदिनो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो नों इउटुबफ्रावनो होन बा बिदि ओम फेसबुक इन्सटा बेफो बायदियाव माखासे मोजां मोजां भिय' बा जोंखौ बोसोन होनाय भिडिअ' बेफोरबायदिखो जोङो नायनो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंहा अनलाइन क्लासफोरबो खालाम हानाय बा कसिं खामनो हानाय बिदि जाबाय आरो जेनेबा अफलाइनआव थांलायलाय यालासिनो बा बबेबा कचिं सेन्टाराव थांलाय लायालासिनो मबाइलनि गेजेरजोंनो बिदि सोलोंनो हानाय खाबुखौबो मोनबाय होननानै ओ जोंबो बुंनो हायो आरो। दा नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे बुंदो दे मा होनो जेनेबा मबेलनि सोमोन्दै आरो।
औ
औ औ
जोङो मबेल फनखौ मोजां होनोब्ला जोङो गोबां खामानिखौनो जोङो मबेलजों बा मावनो हायो जेरै जोङो न'आव थानानैनो आरो जोङो मबे बेफोरबायदिनो रांबो आरजिनो हायो नङा हामा
औ
औ
औ औ
जो जों जों खोनायि नुफेरि ओ खोथाखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो खोनायो बा नुयो।
औ
आरो ओब जोङो फननि मबाइलजों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइबो लानो हायो
औ औ
ओ गोबां जोङो बेफोरबायदिनो फरायनाय टिउसन बा बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि गे जेरजोंनो अनलाइन क्लासबो लानो हायो। गोबां ओ बिथोनावनो जोङो मबाइलजों अन लाइन क्लास लानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ फारसेथिं मबाइल फना गाज्रि होनोबा ओ गावनि बांद्राय जुदि नायोबा
औ औ। औ औ।
ओ दानि दानि जुगावथ' मबाइल फन सालायो होननो रावआनो गैखाया। ओ गोदोनि दिनाव खोनानो मोन
औ
मोनबा फाइजि बा फरजि बेफोरबायदि बाहाय खोनायाखै नोंथाङा?
औ औ दासो खोना फैबाय दे।
औ ओम जों जेरै दा फरजि फाइभजि बाहायो बेफोरबायदि गोदो बेफोरबायदि एनड्रइड मबाइल खौ जोङो बांद्राय
हो खोनायाखै। औ औ।
जेरै दा गोबां ओ मबाइल ओ गिदिर गिदिर खालाम लांदों ब्ला बेफोरबायदिनो गोबां मबाइ ओ मोजां मोजां ओंखारलांदों। ओ गोदोहाय बेफोरबायदिनो नखिया फिसा
फिसा सो मोन।
ओ बेखौनो बाहायो होननाय खोनायोमोन आरो। औ गोदोनि मानसिफोरा बेफोरबायदिनो मबाइलनि गेजेरजों बा बेफोरबायदि नो ओ अनलाइन गेजेरजों क्लास बा बेफोरबायदिनो निउस बेफोर
औ औ।
ओ दायोथ' जोङो मोनसे मुभि बा मोनसे फिलिम नायनो होनबाबो जोङो ओ न'आव थानानैनो नायनो हायो। ओ गोदोसो ओ बेफोरबायदिनो ओ हल बा
औ।
दायोथ' मबाइल ओंखारनानै गोबां मोजां जाबाय आरो जोङो ओ गोबाव लानाय खामानिया न'आव मावनानै थाब
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ। ओ जोंङो बेफोरबायदिनो गोबां खामानि मावनो हायो नङा होमबा मबाइलजों?
औ औ हायो।
जोंङो मबाइलनि गेजेरजोंनो खायफाया बेफोरबायदिनो ससे ओ ससियेल मिडियाआव ओंखारनानैबो रां आरजिनो हायो। जेरै फेसबुक इउटुबावबो ओ रिल्स भिडिअ' होबानो जोंङो ओ ओ बेफोरबायदिनो कनटेन्ट मोजां मोजां बानायबा जोंङो ओ फैसा थाखा आरजिनो हायो आरो जोंङो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंङो मोनसे बिजनेसबो मावनो हायो जोंङो अनलाइन देखायबा खायफाया अर्डार खालामबा बेफोर बायदिनो गोबांखौनो बेफोरबायदि थाखा फैसा ओ ओ आरजिनायखौ जोंङो नुनो मोनो औ ओ दायोथ' गोबांखौनो बेफोरबायदि मबाइल बाहायैखौ जोंङो नुय नुवाखैनो
औ औ
नोंथाङा
नोंथाङा फंनैसो फोरमाय बावगोन नामा औ औ नंगौ थारैनो आथिखालाव जोंङो ओम माने नुलानो आरो सुबुंफोरखौ माने जायनि आखायाव मबाइल गैया गासैबो सुबुङानो माने मबाइलनि बाहायनाय बे दंजोबोसै आरो दानिया बिनिफ्राय दायो मा होनो जोंहा गाज्रिनि बिथिङाव बुंनो थांब्लाथाय ना बे गासैबो आथिखालाव नै बे गथ'फोरनो नो बै सिगां समावहाय बा कर'नानि समाव अनलाइन क्ला स होदोंमोन ना बेबायदि समनिफ्राय बांसिन उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो मबाइल लानाय बियो बांसिन जाबोनो हमनाय बायदिखौ आं नुदों आरो दा बै समावहाय जोंङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जेनेबा न'आव थानानै अनलाइन क्लासफोरखौ होदोंमोन बेबायदि समाव दा बांद्राय गथ'फोरा बिदि मबाइल नायोब्ला मा देहानिबो प्रब्लेम बा मेगनफोरनि प्रब्लेम रेम जायो होननानै आं सानो आरो
दा जेरै मा होनो दाथ' जोंनिया बिमाफ्रा जों गोदोनि समाव जोंथ' दुब्लि फोथार बिदिफ्राव उन्दै उन्दैयाव गेलेनो थाङोमोन ओमफ्राय दानि गथ'फ्राथ' बिदि दि गेलेनोबो थांला माने बाहेरफ्राव गेलेनो थाङा खालि मबाइल फोरजोंल जो थानाय मबाइलफोरजों माने गेलेनाय मबाइलावनो कार्टुन बायदिसिना बिदि नायनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो दा जोंनि समावथ' बिदि गैयामोन बांद्राय जोंथ' दुब्लि फोथारावसो गेलेयोमोन बिनि थाखायनो माने गोदोनि सुबुंफोर आरो दानि सुबुंफोरखौ नायोब्ला गोबां फाराग नुनो मोनो दानिया उन्दै उन्दै समावनो मेगन नुयि एसे बैसो जाहांब्लानो ससमा गाननांनाय बि बेफोरबायदिनो गोबां नुनो मोनो आरो बेनिखायनो औ बै उन्दै समावनो मबाइल बाहायनाया गाज्रि आरो आरो उन्दैयावल नङा जि जिहेतु गासिबो सुबुंफ्रानो बांद्राय मबाइल नायबाय थायोब्ला बिनि मेगननि पावाराव एसेबाबो प्रब्लेम जायो होननानै मिथियो आरो दा बेनिखायनो औ बेफोरनि अनगायैबो आरो गोबां दंबावो जोंहा मबाइल ओंखारनाय लोगो लोगोनो माने रं नाम्बार जानानै सिनायै सुबुंफोरजों खारलाबायनाय बबेयावबा फानहैजालाबायनाय बिदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो मबाइलनि गेजेरजों बेफोरो माने गासिबो मबाइलनि थाखाय थाखायनो बा म-मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङिनि थाखायनो जादों होननानै बुंनो हायो। दा जोंहा बिदिब्ला समाबो जाबाय नामा?
औ थारैनो नोंथां नोंथांजों नोंथांजों मबाइल फननि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय। औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां औ।